खुलुमबाय
औ खुलुमबाय नोंथां गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांनो आङो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय जाबाय नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो
खोनादों नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
आं नोंथांनो कल खालामनायनि जाहोना जाबाय आं माखासे बाथ्रा नोंथांजों सावरायनो सानदों नोंथां।
औ।
नोंथाङा सम होनो हागोन नामा?
औ हायो दे।
औ नोंथां आं गय आबाद बेनि सोमोन्दै नोंथांजों सावरायनो सानदों।
औ।
गय आबादा। मोनसे जोबोद मुलाम्फा गोनां आबाद नोंथां। गय आबादखौ मावनो थाखाय जोङो मोनसे मोजां जोलैनि आबाद आबादि फिथाइ बे गयखौ जोङो सायख'ना लानो गोनां जायो नोंथां बे गय फिथाइया गेदेर जानो नांगोन आरो बिहा थोजाफा बिबांनि खन थानो नांगोन।
औ औ।
बेफोरबायाददि रोखोमनि फिथाइनिफ्राय जोङो मोजां ओ। दिहुुनथाइ एबा मोजां फिथाइ मोजां जोलै बेबायदि जोङो बेखौ मोननो हाथाव जायो नोंथां आरो जुदि बिनि सोलायै गयनि फिथाइ जुदि फिसा एबा ओ। बियो एसेबां गेदेर नङाब्ला आरो बिनि खना खम जायोब्ला साननानै लादो नोंथां बे गय फिथाइया एसेबां मोजां जाहैनाय नङा। आरो बिनि बिफाङाबो जोबोद लोरबां जानो हागौ। बेनि थाखायनो नोंथां बे गयनि जोलैखौ मोजां रोखोमनि जोलैखौ सायख'नानै लानो नांगौ। जायखौ आं नै दाबावै आं नोंथांनो फोरमायना होनाय जाबाय।
औ।
बे गय जोलै सायख'खांनायनि उनाव जोङो गय गायनो थाखाय हाखौ सायख'नो गोनां जायो हाखौ जोङो सायख'नायनि थाखाय गोजौ हा लानाय जायो मानो होनोब्ला गाहाय हायाव दै थायो दै थायोब्ला बियो। गय बिफांफोरा थैलांनो हमो दुब्लि बारिफोरा जेराव दै थायो बे दुब्लि बारिफ्रा गय आबादनि थाखाय मोजां नङा नोंथां मानो होनोब्ला बेवहाय दै जमा जानानै बै गायनाय गयफोरा थैलांनो
औ।
सोरबा सोरबा बेबादिनो आनजाद नायखांबाय गोबां सुबुंफ्रानो बेबायदिनो दुब्लिफ्राव गयखौ गायनो आनजाद नाय नायबाय बिनि सोलायै बिसोरो ओ मा जादों नोंथां खहासो जानो गोनां जादों। अखानि थाखाय बेयाव दै लोमबाय बिनि उनाव बे गय गायनायफ्रा थैलांयो बेनि थाखाय बिसोरो मा जादों खहा जादों। दा नोंथां बे गयखौ जोङो मोनसे बोरि जायगायाव गायनांगोन। बेखौ ओ जोङो बांसिनै जुदि मोजां फिथाइ नांगौ जायोब्ला मोजां रोखोमनि हा जानो नांगोन। बेवहाय बालानि बिबाङा जोबोद खम जानो नांगौ नोंथां बालानि बिबाङा जोबोद खम जायोब्ला बेवहाय जोङो मोजां रोखोमनि फिथाइ मोननो हायो नोंथां आरो जुदि हाजो सरख्लाय बेफोरबायदिबा मोजां जाबावो बेवहायबो मोजां जायो नोंथां। जेराव दैया थाबै बुरहैलाङो एबा सेरमायलाङो बेफोरबायदि हायाबो गय आबादनि थाखाय जोबोद मोजां जायो नोंथां।
औ
बैफोर जायगायाव गयनि फिथाइया जोबोर गेदेर जायो आरो फिथाइ बरहा जायो ओ फांसे बिफाङानो बेदा बा गाहामसिम जायो जेराव बिनि लिरथायाबो गोबां जायो जानोबो मोजां जायो नोंथां। बेनि थाखायनो बेफोरबायदि हाफोरा बेखौ मोनोब्ला बे गय फिथाइ नि दिहुनथाइ बियो जोबोद जौगासारनाय जायो नोंथां। गय आबादनि गायनायनि सोमोन्दै आङो फोरमायनो सानदों नोंथां गय आबादखौ जोङो मोनसे थि जान्थायाव गायनाय जायो बेखौ दाइन फुट नङाबा द' फुट गोजानाव गायबानो जायो। द' फुट गोजानाव गायोब्लाबो जोंहा जेबो उसुबिदा गैया मानो होनोब्ला द' फुट गोजान जानथायाव बे गयनि बिलाइफ्रा गोजौ जायोब्लाबो बिसोरो नांजाबलायनाय जाया बेनि बेनि थाखायनो द' फुट गायनायाव जोंहा एबा द' फुट गोजान जान्थाइनि फारागाव गय गायनायाव जेबो उसुबिदा गैया आरो बेवहाय मुलाम्फा गोनांसो जायो नोंथां मानो होनोब्ला जुदि द' फुटनि गोजान हमनानै लाबाय दाइन फुट गु फुट गोजानाव बे गयफोरखौ बे जान्थायाव जुदि गायोब्ला मा जागोन नोंथां बेवहाय बांसिन बिबांनि हा आवग्रिनानै लागोन बेबायदि जायो आरो नोंथां बेनिखायनो बेखौ मोनसे थि द' फुट जानथायावनो गायनायानो मोजां
उ
गयखौ जोङो स्नि बोसोर दाइन बोसोरनि उनाव फिथाइ मोननो हानाय जायो नोंथां आरो बियो गया जुदि गोरा जायो एबा मोनो बेखौ बाजाराव फानहरनाय जायो गय फिथाइया जोबोद ओ मुलाम्फा गोनां मानो होनोबा बिनि बेसेना जोबोद ओ मुलाम्फा गोनां बेनि बेसेना जोबोद मोजां जोङो बेखौ मावनानै जोबोद रां आरजिनो हायो नोंथां आं गय आबादनि सोमोन्दै बेखिनिखौ नोंथांनो बुंनानै दोन्थ'नाय जाबाय नोंथाङा आरोबाव माबाफोर बुंनो सानदों नामा नोंथाङा बुंनायसै
आंबो नोंथांजों बर'फोरनि गोथै थैनायखौ माबोरै गारो बिनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना नोंथां
हागोन नोंथां
औ दे हबा आं स औ बर'फोरहा गोथै गारनो थाखाय गावबा गाव दाबफा दाबफा गोथैसालि थाखायो आरो बे गोथैफोरखौ साफा सानैनि अनगायै बांसिनखौनो सावनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जोङो गोदो बांसिनखौनो फोथाराव लांनानै लांदाङै गारनायखौ नुनो मोननाय जायोमोन खायफा खायफाखौल' गावबा गाव हायाव फबनायखौ जों नुनो मोननाय जायोमोन आरो खोनाबोदोंबो खायसेबा थैनायनि उनाव गावखौनो मा रोखोमै गारहैनांगौ बेखौ ओ थिखानानै खिथाखानानै दोनोमोन आरो बे खिथा होखानाय बायदियैनो बेखौ मावफुङोमोन आरो उम खायफानि बादिब्ला गोथैखौ दाउखा गोदो गोद बिदाय फोथायोमोन आरो दाउखा सिगुन सिलाफोरा जाजोबब्लालायनो थैनाय मानसिया पापनिफ्राय बारग'नो बारग'यो होनना फोथायनानै गोथाइसालियाव लांदाङै गारहैनाय जायोमोन आरो नाथाय मानिबा जाहोनाव साननैसोनि गेजेराव सिगुन सिलाफोरा गोथैनाव बायाखैब्ला अब्ला बे मानसिया गोथां समाव मानिबा बेदर सत बांसा लानाय फाब थाब एबा ओ ओ सात साथाम साथाम बोराइफोरनाव फोथायनाय दंमोन आरो बेनि अनगायैबो गोथै सह'आ बाहागो मोननायनि हा सिमायाव गोग्लैदोंब्ला गोथैखौ रावबो जिब जुनारफोरा दाङा होननाय बाथ्राखौ फोथायो आरो बर'फ्रा बे मानसिनि गोथैसोहो गोथैनि थाखायल' नङा आरो गुबुन मोसौ मैसो सैमा फोरनि सायावबो सियाल सिगुनफोरा बानानै थासेयावबो जानाय नुवाखैब्ला दोहोरोम फोथायसुला बर'फोरा गोथै खौ एसे बोथ्रोदनानै जाजोब होनोनानै गावखौनो फोन लानाय नुनो मोननाय जायो आरो बर'फ्रा गोथैखौ औवानि बैसां एबा सांग्राङाव दैखांनानै गोथैसालियाव लाङो आरो जों बेखौ नुनो मोनो नाय जायो बैसां खानो थाखाय दाननाय औवा सुबाखौ एबा बे आद्रा थानाय औवाफोरखौ सुवा जाबाय होननानै साननानै लायो आरो बर'फ्रा बे सुबानि औवाखौ गोथै बैसांनि अनगा गुबुन हाबा याव बाहायनाय जालिया होननानै सानना लानाय जायो आरो बैसांनि बानग्रा बाथिनि थाखाय मुवा सोगोराव जेनेबा मुबासो गोलाव सनै औवा दाननानै लानाय जायो आरो बानग्रा दाहामाव औवा होस'आ लासेै थालिर बिफां ससे दानस'नानै बेखौ खावनै सिनखावनानै बाथि सायाव होस'नायखौ जों नुनो मोननाय जायो गोथैया गेदेर गोलाव एबा गेदिरबा मोनफा मोननै औवानि खामि होस'नाय खौबो जों नुनो मोननाय जायो आरो आथिखालाव नाथाय